हेल खोनादों ना?
औ औ खोनाबाय नोंथाङा
आं खोनादों। नोंथांङालाय?
औ ओ खोनाबाय आंबो खोनाबाय दे अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ आंङो फ्रि नोंथां ओरैनो दंङ।
अ अब्ला नोंथाङा दायो फ्रिबा जों ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै बेनो जाहैबाय ओ ना हमनाय टपिकनि सायाव आरो
औ जागोन दे
होमबा आं नोंथांनाव ओ सोंथि सोंसै
जागोन दे
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ना हमो ना हमा ओमफ्राय हमोबा मा मा रोखोम रोखोमनि ना मोनो ओमफ्राय माबोरै हमनाय जायो बेखौ एसे फोरमायदो दे
औ जागोन दे जेरै ओरैनोथ जोंङो औ खोनादों
औ औ
हेल
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
औ ना हमनाय बुङोब्लाथ जोंङो ओ बरफोरा मोनसे समनिफ्रायनो जोंङो बुंनो हायो जि ना हमै हमै ओ संसार जाबोनाय मानसि बा आबाद मावनानै जिब जुनार फिसिनानै संसार जाबोग्रा मान सि होननानै बुंनो हायो जों बर'फोरखौ बिदिनो जोंहा दिनैसिमबो ना हमनानै फा जा ओ न'खर ओ सं अ न'खर संसार जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जायगा लायै जायगा। बिदिनो जोंनि जायगायावबो गोबां मानसिफोरा दिनैसिमबो ना हमै हमै ओ बेफोर बिफोरखौ फाननानै रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो आरो ओ बिदिनो जोङो ना हम हमनाय होनोब्लाथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आगजु बाहायनानै जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोङो जोंनि जायगायाव बांसिनै मा मावो होनदों जोङो जि जोंनि बर' आइजोफोर बेफोरो मा खालामो जेखाइजों ना गुरोओ बेनिफ्राय ओ मुस्रि जे मुस्रिजों ना हयो आरो नोंथां ओ बिदिनो जे जेखायजों बोरै हयो होनब्ला जोंहाथ' जेखायजों गुरो होनबब्ला नोंथाङा मिथिखागौ जेखायखौ जोङो बोरै बाहायो आरो जे जोंनि बर' आइजोफोर ओ बिसोरो जेखाइजों ना गुरनायाव जोबोद एक्सपार्टखा माने जोबोद रोंखा राखाओ साफ्रोमबो बर' आइजोफोरानो जोंहा ना गुरनो रोंखायो बेखौ जों बयबो मिथिखायो बिदिनो जोंहा उम दंग' दंला दैमा जोङो बायदि सिनायाव जोंङो ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला बांसिन मानसिफोरा मा खालामो ओ हौवाफोरा आस्रा जे जायखौ जोङो फेवालि होननानै बुङो बुङोना ओ आस्राजेजों ना ना सारनाय जोङो नुनो मोनो आरो जेनेबा दाथ' दैलांनि बोथोर गोबां मानसि बुहुदानो आस्रा जे लायै लायै ओ दुब्लिनि जि हाखर हाला बायदिसिनायाव बिदिनो दै जमा जानानै थायोना बैफोराव जोङो थांनानै आस्राजेजों ना सारहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो गोबां मानसिफोरानो बिदिनो बेफोराव सारनानै लाबोयो लाबोनानै मा खालामफैयो हा बेलासिनि बाजारफोराव जोङो फानफैनायखौ नुनो मोनो आरो ओ गोबां रोखोमनि ना मोनबोयो जेरै जोङो नास्राय ना ना गोरि उम ना फि फिथिख्रि ना मावा बायदि बायदि नाखौ जोङो जे ओ आस्रा सारनानै दुब्लिफोराव मोनबोयो आरो बिदिनो आइजोफोराबो ना गुरोब्ला बिदिनो नास्राय ओ ना गोरि फिथिख्रि ना मावा बालाबोथिया बिदिनो बायदि नाखौ जोङो ओ गुरनानै मोनबोयो आरो नोंथां ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि जायगायाव दिनैसिमबो ओ ना जि नाजों ओ मोनसे न'खरा थांनानै थादों बिदिखौ जोङो ओ बुंनोनो हायो आरो नोंथां ओ मानोना जि बोथोर लायै बोथोर ओ दैज्लां जायोब्ला जोङो न' खाथिनिनो दंग' बिलो बायदिफोराव गुरनानै नाखौ फानो सारनानै नाखौ फानो आरो जेब्ला दैज्लां जाया बोथोर गैयै समाव दैमा बा हाग्रानि दैफोराव थांनानै ना गुरहैयो ना सारहैयो बायदि बायदि खालामनानै नाखौ हमनानै लाबोयो आरो नोंथां ओ बेफोरजोंनो दिनै बिसोरो गथ' गथायखौ फरायहोदों ओ गथ गथायनो ओंखाम जाहोदों बायदि बायदि आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला ना-ना जे नानि जि फालांगि बेबो मोनसे ओ मोजां ओ फालांगि आरो खिन्थु बि जों बुंनो हायो बांद्राय ओ बिदि जोङो मोनसे जिउखौ ओ जोबजासिम दैदेनलांनायाव जोङो ना फाननानैनो जाबाय थानो हागोन बे नङा आरो नोंथाङा ओ बेखौ ओ सोलायनो हायोब्ला मोजां जायो जे नोंनि जिउ दानाय ओ जिउ जि नाजोंदि नोंथाङा जिउ दाबाय दं बेखौ नोंथाङा बे राहाखौ सोलायोब्ला मोजां जायो मानोना बेफोरो ओ सम थानायावल मानो होनोब्ला जोङो बोथोर ओ बोथोर गाज्रिब्ला माबा मोनसे जायोब्ला जों बेफोर खौ मावनानै मोनजा ओ बिदि जायो आरो बे खायनो जोङो गुबुन राहा लामा लानाया मोजां जायो बिदिनोथ ओ दासान्दि जोंनि जायगायाव गोबां आइजोफोरा ओ जेखाइ लायै लायै लामा सेर सेरनि दंग बिलो बायदिफोराव जोङो गुरनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां जेख खाय लानानै बेयाव जोङो गोबां ना मोननायखौबो नुनो मोनदों ओ बेनि ओ नाफोरा जि जेखायाव गुरनाय नाफोर बेखौ मा होनदों? ओ जोबोद थाजा थाजा नाखौथ मोनखायो गुरनायनि नाया आरो बेखौ मा होनदों खबायाव लायोब्ला बांसिन नाया थाजा बा गोथाङै थाबावो होनना नै जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथाङा गुबुन बेसादफोराव लायोब्ला नाया इदि गोथाङै थाया आरो नोंथां बिदिनो आङो नोंथांनिसिम जि ना गुरनाय बा ना हमनायनि बागै फोरमायनो बेखिनियानोसै नोंथाङाबो आंनो ओरैनो ससे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथाङा ओ जाबायदि खोथा बुंलांदों बेयो थारैनो नंगौ माने ओ गामियाव थानाय हिसाबै ओ जोंनि ओनसोलावबो माने गोबां ओ ना हमनायफोरखौ नुनो मोनो आरोना जेरै ओ हाखर हाला दैमा दैसायाव गुरनाय ओमफ्राय बिलोफोर हमनाय बेफोरबायदि आरो ना बियाव जोङो ओ आगजु बाहायो जेरै नोंथांमोन बुंलांनाय बायदिनो खबाय जेखाइ खादा ओ खदाल ओमफ्राय जाालिफोर ओमफ्राय बोरसिफोरबो बाहायनाय नुनो मोनो सोरबा सोरबा ओमफ्राय ओ आरो मा होनगोन खखा ओमफ्राय सेन बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनानै ओ बायदि बायदि नाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि ओनसोलाव माने मा होनगोन ओ नाया जेनेबा मा मा ना होननो जेनेबा मा मा ना मोनो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव मोननाय नाफोरा जाहैबाय ओ ना बामि खुसिया ओ ना बोथिया ना फिथिख्रि ओमफ्राय बिदिनो खांख्राइफोरबो माने खांख्रायाथ नायाव नङा होमबाबो खांख्राइफोर एम आरो ना औ खांख्राय ओ एंख्रब एंखावरि गांजेमा बेफोरबायदि आरोना गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला ओमफ्राय नाफोरखौ जोंनि ओनसोलसिं हमनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेयाव जोंहा माने गोबां मानसियानो बेखौ जोंनिथिंबो माने जेनेबा दायोथ दैज्लां नालाय बेखाय दायो ख'खाफोराव मोननाय नाफोर जेरै ना फिथिख्रि, बोथिया, नास्राय बेफोरबायदि नाखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बाजारफोराव लांनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरोना। माने ओ बाल थिं बा बाल्थिंसे खबाइसे बेफोरबायदि ना मोननायखौ जोंनि ओनसोलाव दायो दैज्लां बोथोराव अखा हानाय अखा हाखायो नालाय बेखाय बेयाव जोङो मोननाय नुनो मोन नुनो नुनो मोनो आरो ना ओमफ्राय बाजाराव फानहैनानै बेनिफ्रायनो गोबां सुबुङानो जोंनि ओनसोलाव थानायफोरा ओ बेफोरखौ फाननाय फानैनो माने जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो। ओमफ्राय दाथ' जोंनिथिं माने ओ नानि बिबाङा एसे खमायलांदों। दा बेफोरनि जाहोनफोरानो जायो ओ दुब्लिफोराव बाहायनाय रासायनारि हासार मुलिफोर ओ रासायनारि मुलि ओमफ्राय ओ जोंनि ओनसो आरोबाव बिदिनो जोंनि ओनसोलथिं मबेबा मबेबा जायगायाव ओ कारेन्ट सर्ट होनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो। कारेन्ट शट होनानै माने मोन-मोनसे दै दैनि नाखौ गासैखौबो फोजोबनाय बिदि जायोना माने गोरलै गोरलाम गेदेर बिदैफोरबो गासिबो माने नस्थ' जाजोबो आरोना नानि जोलैयानो गोमास्रायो। बे कारेन्ट सट होनायफोरा होमबा बिफोरनि कारन ओमफ्राय जोंहा ओ दानि जुगाव माने ना हमहैनोबा ओ जेनेबा बिलोफोर बा बान्दोफोर हमनोबा जोङो आ दैखौ माने बिसे गुवार दैखौथ' जोङो सारनो हाया नालाय बेखायनो जोङो मेचिनफोर बाहायनानै नाफोरखौ हमनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलथिं। ओमफ्राय बेयाव गासिबो जमा जमा हौवाफोर हिन्जावफोर ओ बिदि हाङो आरो जमा गथ' गथायाइ हांजोबानै हमनाय जायो आरो। जमा जमानो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जे जोंनि ओनसोलाव माने ना हमनायाबो एसे खमायलांदों आरो मानसिफोरा। माने जाबायदि सिगाङाव नांगोलजों हालेवनाय बा ट्रेक्टरजों हालेवनायाव जाबायदि जमा जमा ना हमहैयोमोन ओ बिफोर बिफोरबायदि ना हमनाय हौवाफोर हिनजावफोर गथ गथाय बेफोरबायदि ना हमहैयोमोन खिन्थु दानि जुगावथ' बिदिखौनो नुनो थांला आरो। माने रावबो ओ बाहेरायावनो ओंखारस्राला न'निफ्राय। ओमफ्राय बिदि ना हमनायावबो थांबांला आरो माने साफा सानै आइजोफोर थाङो मालाबा मालाबा बेफोरबायदिल'सै आरोना। दा नोंथांमोननिथिंलाय जेनेबा ना हमनायाव मानसिफोरा माबोरै दानिया?
मा होनदों नोंथां? औ नोंथां बुंफिननाय नोंथां औ खोनादों नोंथां बुंफिननाय।
औ थ' नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओ मानसिफोरा दानिया ना हमो ना हमला होनना बुंदों आरो।
औ हमो नोंथां हमो दासिमबो जोङो आइजोफोरखौ ना हमनानै ओ जोङो फानहैनायखौ नु-नुबाय थायो आरो नोंथां जे खाइजों गुरो सोरबा बायदिया बोरसिजों बोननानै रां ओ बेफोरखौ फाननानै रां आरजिबाय थानायखौ जोङो नुनो आरो नोंथां ओरैनोथ उम बुंनो थाङोब्ला ना बोननाय बेखौथ' जोंबो सम सम बोनो आरो ओरैनो फ्रि टाइमफोराव ओम दंग दंला बा उम फुख्रिफ्राव जोङो बेफोरखौ बोननानै ओ जायो आरो ओरैनो जोंथ' इदिनो जों फानहैलायनायखौ जोङो बोना जों ओरैनो ओंख्रि जानो बा बायदि खामानियाव बाहायनो जोङो बेखौ ओ जेनेबा जोङो ओंख्रि जानाय फाजा एवनाय बायदियाव जोङो बेखौ जोङो ओ बोननानै जायो आरो नोंथां
औ
औ नोंथां अब्ला जोंना टाइमआबो जाबाय जाथ'सिगोन नामा दिनै ना
औ औ नोंथां अब्ला ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे होमबा बेसेयावनो दोनथ'नोसै औ